हेलौ बसुमतारी नोंथां
माबोरै दं नोंथां?
नै मोजाङैनो दं
अ मोजां ना खबरफ्रा? बिदिनोसै गेजेरावनो नोंथां खबरा
अ एखे जोंनाबो इदिनो
उ
बोरै जाखो नोंसोर दाखालै प्रजेक्ट लानाया प्र प्रजेक्ट लानाया बोरै जाखो नोंना
सानदोंमोन बेखौनोथ' प्रजेक्ट लानायानोथ' बिजनेस खालाम मोनसे मावनो नागिरदोंमोन आं हागोन ना हाया थाय र' नायनोसै नोंथाङा लाइ बोरै
आंना गेजेरावनो दंथ'यो गाज्रिबो मोजांबो
मा मावनो सानखो नोंथाङा?
बे मा खालामबावनो बेखौनो सानदोंलै फैसा फोरानो थोनो नागिरा माथो बारा
आंथ' जि जि साख्रि लाइनाव लादोंमोन बेखौ मोनाबाथ' अट' द्राइभार जानो सानदोंमोन आं
ए आंबो माबा होदोंमोन माबा होना दोनदोंमोन आंबो ओ एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन आंबो खालामनायालाय
बेफोराव जायाबाथ' आबाद खिथि माबाबा मैगं खिथि खालामनासो मावनोसै नामा सानबाय आं
औ आंबोथ' बिदिखौनो सानदों
जाफुंला जाफुङाबाथाय बेखौसो मावनो नो मा सानबाय आं बादलु जोगोनारफोरखौसो
आंबो बिदिनो सानदों सनायालाय सेस गय गाजोबनो सानदोंमोन आंबो जायाबालाय
गयफोरा माजां जायोना नोंथां नोंसिनिखौ?
जानायलाय जायो।
ओम
बिसेबां नोंस नालाय फनाव गया? फनफोराव बेसिबां
जालालै नोंथां दा बेसेबां होदों थाय
औ जोंथिं बिदिनो बारा गैयालाय जोंथिंबो दुइ हाजार बेफोरबायदिल' होयो
हा
जोंथिंबो जागोन खोमा होनदां इदि एखेआनो नोंसिनिबायदि
अ
अ दालाय अबाव दं नोंथाङालाय?
उ नै माबायाव दंफैयो टाउनावसो दंफैयो आं।
टाउनाव
औ
औ
थांनोसो नागिरदों आरो माने सहैथ'वाखै थांगासिनो दं।
उम
नोंलाय अबाव दं?
आंबो नैलै खिथिफोर गायनो जायगा गोबोर हाफोर नायफैलाबायदों हालेवहोनो नेदों माने आङो।
ओं ओं ओं गोरान आबादा मा मा जायो नोंथां मोनथिंलाय?
गोराजोंथिंथ' माइआ आबाद खेथिफ्राथ' जाखाया गोरान खेथिल' जाखायो जोंखाय बिदिनो बानलु जोगोनार, भिन्दि बायदिसिना बेफोरल' जायो जोंखैहाय।
औ जोंथिंबो बिदिनो गोरान आबाद बांसिन जोंथिं थालिर बागान बिदिनो दुरमुस बागान बिदिसो गायो माथो।
खांख्रिखला बिदिनो केलेराफोर जायो आर ना जोंखै।
उम जोंथिंबो बिदिनो ड्रागन बायदिसिना गायो। बिराद प्रफिट दंलै इफोरावबो।
मोनो इसावबो बिजनेस जायोथ' बेफोरबो बुस्थुआ मावबानो।
सालायनो रोङोबा मोनो मोजां माबायावबो बिजनेस
आंबा एबार बानलु खिथिसो मावनोनेदों बिजनेस
अ उम मोजां बानलु खिथियाबो।
बेफोरो साख्रिफोर एप्लाइ खालामनायफ्रा मोनाबाथाय गैला बेफोरखौ मावलाबानो
औ माने नोंथाङा हाथाइआव फानखागोन ना नों फायखारिनो हरगोन।
आङो फायखारिया फायखारिसो हरगोन बायदिमोन फायखारिसो हरनोसै। हाथाइआवथ' मा होनो मोनलाय जिरायबाय थानांगलै बासो गारो।
औ बानलुआलाय ओमफ्राय ना माखौ गायगोन?
आङो बानलु फिसाखौबो सिब्रुखौबो बानलु गिदिरजों फिसाजों।
अ बिसिबां बिगासो गायनो सानदों?
बार' बिगासोल'सो गायगोन नोंथां।
जायोलै उनफोराव एसे बारायलांबानो जानायालाय।
जायोलै बेखौनो दा हाजिरा लाग्लुं जोबनांसिगोनलाय।
औ जोंथिंबो नै आंबो दाख्लै लादोंमोन साथामसो लादोंमोन आं। है गय गय गायनो नागिरदोंमोन नालाय एसे सनस्रांलाबायनो साफ्फा गायनायाव नांगोनलै एसे नांगोन। साथ ओइ पनद्र'जनसो नांबावगोनसो खोमा बुरजाना
नांगोन।
औ
होइ जेबो जेबो टेनसन गैया आरो हाजिरायाव खारगोन आरो टाउनफोराव।
औ औ
फैसाफ्रा
ओम एसे नांगोरगौ बिजनेस खालामनो बो फैसाखौ एसे
फैसा नांग्रोगौथ' आरो एसे हाजारसो नांगोरगौ बिजनेस खालामनो फैसाग फैसागैयाबाथाय जाया नोंथां
औ
मा जायो नायनोसै
ओम मा जागोनथाय?
मान हो
ओम
लकेल मैगं गैथारा नोंथां मोनथिलाय?
लकेल मैगं गामिफ्राव दङ खोमा जों आंथ' बेफोरखौ गायाखै नालाय गायगोनसो। बेनिफारसे एबारसो फार्स्ट टाइम खेथि मावनो नागिर दों आं, जागोन ना जाया?
औ
गोरान खेथिल' मावगोन आरो नोंथां।
औ बरथ'मान दालाय मा मा खामानि मावगासिनो दं नोंथाङालाय?
बरथ'मान दा नै बेफोरखौ जायगाफोरखौ नायथिलाबायदों मोजां नंगौ ना नङा हाफोरा। बारिफ्रावसो दंफैलाबायो आं हा नायफैला बायदों।
औ ओम
हालेवनो नागिरदों माने दिनै।
अ' बारियाव?
ओम बिदिनो एसे लकेल मैगं जानोनो हालेवनो माबा। एसे हालेवनो नागिरदों।
ट्रेक्टर जोंनाा मोसौ जों हालेवयो?
एसेेटरखौ ्रेक्टरखौार माबा हैदों
मोसौआ माबैसो दं नोंथांमोनालाय?
मोसौआ? मोसौआ माथाम गाय मासे ओमफ्राय मन'से
औ
जाहाबावलैोंथां बिजनेसफोराथ' बिजनेस जाफुंबानो ों बिजने
ओम नायसै मा जायो?
ओम बालु गयफोरालाय गोबोनांगौलै गयफोर राबो।
हा
गयफोराानो जाखायोदा नोंसिनिथिं नोंथां।
जानायालाय एसे जायो मानसिफोरखौ जानाय नुदों आंनासो जागोना जायाथाय?
जागोनदां मानो जायाजानो।
जायगायालाय बोरि नालाय एसे जानो हागौ जानायालाय। हाग्राफोरखौ दानस्रां ना होबाय थानांगौ।
माइ खेथिबो गायजाला माजाला। उफाय गैया बायनांगौसो जानाय जायो बायनानै जानोबो फैसाबो। गैलायलांना।
औ जोंहाबा दाख्लिलनसो लादों बेंकनिफ्राय।
जिदा माइरंफोराबो बायनोनो हाला माथो।
जो‌ मोनामो।
रेसन माइरं जानो बायला मोनामसखा आरो आ।
औ।
मा जायो बिजनेसफोराथ'। मावनांसिगोन बेखौनो उफाय गैला।
औ।
माबायदि दं नोंथां दा कलफोरानो होनदों।
मोजांआनो दोंथ'यो दासान्दि।
न'खरफ्राव मोजां ना।
मोजां आंनो गेजेराव दंथयो।
औ।
नोंसिनालाय बोरै‌ दं।
दंसाबो जोंनाबो बिदिनो गेजेरावनो।
अ।
मोजांबो गाज्रिबोलै नोंथां।
औ।
मा होनबावनो आरो।
औ माथो नोंसा आबौआ दाखालि लोमजादों होनदोंमोनलाय।
लेमजादोंमोन दा एसे हामहांबाय।
नायनो मोनथाराखैलै आंहा टाइमानो।
बिदिनोलै समलजों लोगोसे गाज्रिबो जायो मोजांबो जाखायो।
औ बोरायबायना आरो।
उम मा‌ होनबानो आरो।
औ।
बिदिनोसै जेबो बिजनेस खालामनो हायाखैना दा। बिजनेस। मा मावनो हाबासो सुख सान्थि मोजां मोनसिन आं।
औ। खेलो।